औ नोंथां खोनादों
फुंबिलि नोंथां
गोजोन फुंबिलि नोंथां
ओ दिनै आं नोंथांजों ओ जोंनि बर'नि फोरबो बैसागुनि सायाव सावरायनो लादों नोंथां
औ नोंथां दे जागायनो हासिगोन बिदिब्ला
औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बर'नि देरसिन फोरबो होननानै मिथियो नङा होमबा
औ नंगौ
जेरावहाय बर'नि गासै गासैबो बैसागुआवनो बेरखांजोबो
औ नंगौ
औ आरो बे बैसागुवहाय ओ सैथ्र दाननि जोबथा जोबथ्रा जोबथा सानावहाय जे जायखौ जोङो संक्रान्ति हिसाबै फालिनाय जायो। ओरैनो बैसागुआव बैस बैसागुखौ जोङो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु होननानै फालिनाय ओ जायो आरो बे संक्रान्तियावहाय जोङो मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुआव जों मोसौखौ थुखैयो नङा होमबा
औ नंगौ
ओ बेयावहाय जों माखासे ओ जेरै थाइखा आरो लाव फान्थाव जोगोनार हालदै ओ बामब्रिंख' थाराय बेफोरजोंहाय जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो आरो लोगोसे मोसौनि बिख बिगुरावबो जोङो हांगार थाव गुबै लगायनानैहाय माखासे इदिनो थफा थफि आखिनानै होनाय जायो जेराव मोसौनि बिगुर बिगुराहाय ओ ओ जाहाथे बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो बेखौ
औ मा रोखोमै मोसौखौ थुखैयो माबायदि थुखैयो नोंथाङा एसे आंनो एक्सप्लेन खालामनानै बुंनो हागोन
औ-औ-औ आ आं मिथिनाय बायदि मोसौखौथ' जोङो जे बेफोर जाखिनि ओ जेराव फान्थाव बेफोर गासैखौबो मिक्स खालामनानै हानानै लानानैहाय दैजोंहाय जोङो थुखैनाय जायो आरो बेवहाय मेथायाइबो खननानै थुखैनायखौ जों नुनो मोनो बर'फोरा
मा मा रोखोमै मेथाइ खनो
फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरनाय एरनायनि थाखाय ओमफ्राय खन खनो आरो
औ ओ नोंथां बे ओ नोंथाङा बे मोनसे खोथाखौ बुंलांनो बावदों जानो हागौ बे ओ लाव फान्थाव हाइज जें हालदै थाइखा केरेला गोखा बेफोरखौ ओ औवानि थेवोल जों माला सुनानैबो मोसौनि गोदोनायाव गानहोनायखौ नुनो मोनो नङासै
औ औ औ नोंथां मोसौनि दिरुङाव गानो गोदोनायाव गानहोनायजों लोगोसे जोङो बेखौ बाख्रि ननि लांगोना आरो ननि उखुमावबो थेबनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो
औ आरो बेनि अनगायैबो ओ जेराव सैथ्र दाननि जोबथा सानाव जोङो संक्रान्ति दिनाव मोसौनि बैसागु खुङो नङा ना बै बै मोसौनि बैसागुआव मोसौफ्राबो गोदान बोसोरजों लोगोसे बिसोरबो गोदान जाथों होननानै जोङो मोसौखौ थुखै ओ गंआव थाव फोनो बेनि उनाव दैजों थुखैखांनायनि उनाव मोसौनि गोदोनानि दिरुं आरो जायखौ जों गलि होनो ना मोसौ खाग्रा जायगा गलियावबो मोसौ खाग्रानि दिरुंफोरखौ जोङो गोदान होयो नङा ना औ जेरै जोङो बैसागुआव गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गानो बायदि मैया मिथिंगानि समायना गाबजों ना गोमो गोजा गोथ थां बैफोरबायदिनो जोङो मोसौनि बैसागुआव मोसौनोबो गोदान गाननाय जोमनाय गानहोयो नङासै
बे दिनखा संक्रान्ति दिनखालि जोङो बर'फोरा ओ बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जौसेनिबो बांसिन मैगं ओ गोथां लाइफांफोरखौ बुथुमनानै गोखा जायखौ जों गोखा गोखै होननानै बुंनाय जायो बे गोखा गोखैखौहाय बेदरजों संनानै जायो आरो
उम बर'नि गुबै रावआव बेखौ खुंखा जानाय होननाबो बुङो जानांगौ ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
ओ बेफोरखौ बे जौसेनिबो बारा जा जानाय लोंनायखौ मानि थाखाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायथिना होदो नामा
ओरैनोथ बर'फोराहाय बे बे जौसेनिबो बाराै लाइफां मैगं थाइगंफोरखौहाय जाहाथे बे गोदान बोसोरावहाय बेमार आजार खैदां खैफोदनिफ्राय रैखा मोनथों बा बेमार आजारा दाजाथों होननानै बर'फोरा जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
जोंनि बर'फोरा मिथिंगायावनो गोबानानै गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबोनाय हिसाबै मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जोङो मैगं थाइगं बा गोथां बांसिन जोंनि जानाय जामुंखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जायो नों नंगौ ना
नंगौ नोंथां
जानाय लोंनाया जोंनि देहा सम आरो बोथोरजोंबो सोमोन्दो दङ माखासे जानाय लोंनाया जोंनि ओ माखासे बेमारफोरखौ सो सोखायो आरो माखासे जोंनि देहाखौ ओ गोग्गो सावस्रि लाखियो नोंगौ ना
नंगौ नोंथां
बैफोर जानाय लोंनायजों जाहाथे जोंनि देहानि सानाय सुनाय बेमार आजारा गोजाम बोसोरजों लोगोसे थांफाथों गोदान बोसोराव जोङो गोग गो मोजां सावस्रिजों देहा देहाजों जोङो अरायसम मोजाङै मोजां थांनानै थानो हाथों बैफोरखौ फोथायनानै जोङो बैफोर गोखा गोखै जायखौ खुंखा जानाय होनना बुङो बेखौ जोङो जायो नंगौ ना
औ नंगौ नोंथां
औ बिब्दिब्ला जोङो बैसाग दाननि सेथि सान थामहिनबा बै हागु मानसि बैसागुनि सायाव जों एसे सावरायदिनि।
औ औ नोंगौ नोंथां। ओ दे बिदिब्ला आं बुंग्रोनोसै मानसि बैसागुआवहाय ओ जोङो फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै ओ गेदेर ओन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैनो अननाय जासिनायखौ जों नुनो मोनो गिबियावनो। आरो उम बेनि बेनि उनावहाय जोङो ओ गासैबो मा-गा-जोंनि जाखिनि दाम-दामनाय दामजुफोर जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोर गासैबो दामजुफोरखौ लानानै बर'फोरा मोनसे ओ बैसागु फोरबोखौ फालियो ओ मोसायो आरोखि जेरावहाय ओ जे बेवहाय जों गा सैबो बर' माहारिफोराहाय उन्दै गेदेर गासैबो जोंनि गाननाय जे जाय दख'ना दख'ना बिदन जोमग्रा ओ आर'नाइ फालि गोजा आरो हौवा माहारिफोराहाय गामसा आर'नाइ आर'नाइनि गस्ला गाननानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो आरो।
ओं मा रोखोमनि मोसायो बबेबा दाबसे जायगायाव ज' थानानै ना सोरनिबा न'खराव थांनानै ना जोङो गामिनि न'खर न'खर हाबनानै जों मोसायो?
अ बेवहायथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बेवहाय जों मोनसे जायगायाव मोसायो जोबनायावसो खिन्थु जोङो न'खर न'खर हाबनानैहाय ओ मोसानायखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जायो।
औ बे मोसानायाव मा रोखोमै मोसायो जोङो ओ जोङो खुगाजों खुगा मेथाइ खननानै ना माबा मोनसे दामजुजों दामनानै ना माबोरै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायदो।
अ बेवहायथ' जोङो ओ खुगा मेथाइ बेवहाय जोङो जेबो बेफोरबायदि रेकर्डिंजों मोसानायखौ जोङो नुनो मोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा ओ माखासे मेथाइ सोरजिनानै दोननाय दंखायो ओ बेनि गेजेरजों मेथाइखौ खुगाजोंनो खननानै माखासे दामजुफोरखौ दामनानैहाय मोसानायखौ जों नुनो मोनो
ओ बिनिनो गेजेराव आं फंनैसो बुंनो सानदों। ओ बर'फ्रा मा मा रोखोमनि बैसागुआव मेथाइ खनो बेखौ आं एसे बुंनो हागोन ना?
औ मानो हाया जानो नोंथां।
ओ गाहायै बैसागुआ जोंनि मोनसे रंजानायनि रंजानायनिनो मोनसे ओ फोरबो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
ओ जेरै ओ मानसिनि देहानि अंग' आमाय थुखला मोनसे गोनांथार बाहागो थिग बेबायदिनो बैसागु बर'नि मोनसे आमाय थुख्ल' नङा होमबा? जायखौ जों एंगारनो हाया नोंगौना? उम औ बैसागुआनो जोंनि रंजानायनि ओ मोनसे ओ बाहागो रंजानाय जोंखौ बैसागुआनो जोंखौ जेनेबा जोङो जेब्ला बैसागु फैयो अब्ला जोंनि बयनिबो गोसोआव मोनसे ओ रंजानाया जाखाङो जे जोङो बैसागुआनो जोंनि मोनसे रंजानायनि बिथिं ना? थ बै बैसाग गुआव जोङो बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गथ' गथाइ रंज जायो एदावलायो ना? दाहोना दु-रुवाथि एदावलायनाय गोसोथोनाय सेंग्राया सिख्लाखौ एदावनाय आर'नाइ हरलायनाय बैफोरखौनो लानानै जोङो बैसागुआव मेथाइ खनो नङासे?
औ नोंगौ नोंथां।
जेरै ओ ओ बर'नि बर' समाजावहाय जोंनि बर' हारियावहाय ओ माहाजोननि फिसाजोआ दाहोनाखौ गोसो थोनाय बैफोराबो जोंनि गोदोनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोनाय मोनसे खान्थि बायदियै सोलिबोदोंमोन नङा होमबा मोनसे?
औ नोंगौ नोंगौ बेथ' गोदो गोदाय बर'फोराहाय माहाजोननि सुबुंफोरा दोहोनि सुबुंफोरा ओ दाहोना रुवाथि लायोमोन औ बेनिखायनो बेखौ सोमजिदोंखौ जों बुंनो हायो।
ओ बुंनो सानदों आरो। ओ माहाजोननि फिसाजोआ दाहोनाखौ एदावनानै जेरै नै हौवा नै हौवा नोंखौलाय मानोथो दाबोनो हगारदिया आफायालाय बैफोरबायदि जंखायनाय मेथाइ खनो नङासै बैसागुआव?
औ नोंथां दे बिदिब्ला जोङो
सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
दे नोंथां।
औ